औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदायाव सावरायनोसै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावराय जागोन नामा हाब नोंथां औ आङो हागोन।
औ नोंथां औ नोंथां औ। ओ बिदिब्ला माबायानो जाबाय ओ आयदाया बेनो नोंथाङा ओ जोंनि बर' हारिनि मैहुर खालामनायनि सायाव।
अ बेथ' बिराद मोजां आयदाया नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा?
जागोन नोंथां।
औ नोंथां।
बर' हारिनि मैहुर खालामनाय जोंथ' मिथिखायो नङा होमबा माखौ होनो नोंथां औ गोदोनिफ्रायनो बर' हारिफ्रा जोङो बुंनो थाङोब्ला हाग्रा हाग्रासो बांसिन थाबोखानाय। हादान सिफाय सिफाय जोङो औ गोदान गोदान जायगा नागिर नागिर थायोमोन। मानि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा बा मिथिंगायाव मोननाय मा माखासे फिथाइ सामथाइखौ जानानै थांनानै थाबोनाय मोनसे हारिखाय
औ नोंथां।
फ्राय बुंनो थाङोब्ला हाग्रा सिं-सिं बिदिनो हाग्रा ओनसोलफ्रावसो रायजो जाबोखादोंमोन नालाय नङा होमबा नोंथां औ औ। औ बेबायदियैनो जोङो मा थांनानै थानो थाखाय गोबां जायगाफोरावहाय बिदिनो जाग्रा-लोंग्रा एखमबा फिथाइ सामथाइखौथ' नों मोनबाय थाया नालाय नङा होनोबा। बै समावथ' औ मोजाङै आबाद मावनानैबो जानो रोङामोन। दा बेफोर जाहोनाव बर'फ्रा मा ओ मानि जोङो मा गोदोनि दिनावहाय बांसिन मैहुर खालामनायनि सायाव सोनारनो गोनां जायोमोन आरो।
नंगौ नोंथां।
दा मैहुर खालामनाय होनोब्ला जोङो बुजियो माने हाग्रायाव थांनानै ज'- ज' जुनादफोरखौ हमनानै लायनाय नङा होमबा। फलान खालामनाय सिखार खालामनाय सिखार खालामनानै बेखौ जानो थाखाय लाबोनाय आरो। मानि बुंनो थाङोब्ला बेनो जोंनि गुबै आदार माने मोनसे जाग्रा आदार बायदिमोन आरो जों दा ओंखामखौ जेरै जायो। गोदोनि दिनाव माइखौ जोङो बिदि बिबाङाव गायनो रोङामोन जेनेबा रायजोआवनो खेबसेनो ज'-ज' खौसे खौसे थांनानै जोङो जुनादफोरखौ हमनो थाङोमोन गोदोनि दिनाव ओ खोनानो मोनो बिदिनो मै हमहैयोमोननो ओमफ्राय सेसा होसोलायो मोनो नो नेवलाय बिदिनो बन हाफा हाग्रानि बेफोर बायदि जुनादफोरखौ माने मैहुर खालामनानै बर'फ्रा बिदिनो रायजो जाबोदों होननानै जों खोनानो मोनो आरो। औ दा मैहुर खालामनाया गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा जोङो मारै मारै मैहुर खालामो होमबा जोङो बोरलाजों बोरला लायै-लायै ज'-ज' थांनानै माखासे जुनादफोरखौहाय जोङो बेंलाय लायो। होयो ओमफ्राय बेबायदि नुयोब्ला जोङो बोरलाजों गावो जाहैबाय। बे जाहैबाय मोनसे सिखारि खालामनायनि आगजु बोरलाया। आरोबाव मोनसेया जाहैबाय गोदोनि दिनावथ' जों बिराद जं नुयोमोन जं नोंथां। बे जंफोर बिराद दंमोन जाहैबाय औ जुनादफोरखौ नुयोब्ला जंजोंहाय जोङो सुथारो जाहैबाय बेंनानै ओरै खारनो नागिरबा ओरै ओरै ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय ओ माबा सानाय मा होनो जों बेखौ साथेनानै दोननाया अलानफ्रादि साथेनानै दोनो औ जे साथेनाय मोनसे आरो खल खल सानाय औ बेखौबो खानानै दोनोमोन आरो। जुनादफोरनिबो थांग्रा लामाफोरखौ नायगिरसै ओमफ्राय बेयावाव साथेनानै दोनसै आरो। ओमफ्राय जुनारफ्रा बिजोंनो फैयोब्ला बेयाव नांनानै आथिङा नांथानानै थायो बिदि सायोमोन। दानि जुगावबो बे एखे खान्थियिनो गोबां ओ फलान खालामनानै जानायखौ जों नुयो आरो। फलानथ' होननो थांला जों बेखौ मैहुर खालामनाय। मैहुर खालामनाया दानिया सोलायबोबाय मानोना दा गोबां गोदान गोदान सरखारनि खान्थिफोरखौ मानिनांगौ जायो जुनादफोरखौ बुथारनो मोनला। दा जोंहाथ' गोदो ट्राइबेल हारि हिसाबै एसे जायोमोन नालाय नाथाय दानि जुगाव जुनादफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय ओंखायनो मोनजाला आरो जुनारफोरखौबो जानो मोनला बुथारनो बादासो दा बेफोरनि जाउनाव मा जोङो हाग्रायाव थानाय जुनादफोरखौ जालि आरो नाथाय बिनि सोलाय मा खालामखै जोङो मानि जोङो ओरै लकेलाव मोनलाबायनाय फिसा फिसा हाग्राफोर माइफ्राव दुब्लिफ्राव एन्जरफोर थायोना बेफोरखौ दाबो जोङो मैहुर खालामनानै जायो आरो सिखार खालामनानै माने बिदिनो माइखौ एनजररखौबो जोङो ज' ज' जावो दा ओमफ्राय हाग्रायाव थांनानै जोङो बे माइफोरनि हाग्रा फिसा फिसा थायो बिदियावहाय ओ खल लानानै साथेनानै होनानै जालायनाय बेफोर हुदाया ओ दासिमबो दं आरो जोंनावहाय ओमफ्राय बिदिनो एन्जर गावलायनाय बागानफ्राव थांनानै एन्जर बासा बायदिसिना नागिरसै ओमफ्राय बेखौ ज' ज' औ गावथार माने एनजरखौ होनोसै आरो बा बासायाव लावथिंजों लासै थुहरलायनानै बारनबाथाय बाथुलजों गावथारसै आरो मा बेबायदि मैहुर खालामनाया दाबो गामियाव दं आरो।
नंगौ।
दा अनेक सोलायबाय नङा होमबा गोदोनि दिनावथ' जोङो ओ सिभिक चेन्स होननाय बुस्थु फैयाखैमोन जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगायाखैमोन बेफोरनि जाहोनाव बैफोरबायदि मैहुरखौ खालामनानै जाबोनो गोनां जादोंमोन गोबां मैहुर खालामनानै जाबोनाय हुदाफोरा जोंनि बर' हारिनि समाजाव दंमोन आरो। ओ दाबो एस इसे दङ नाथाय फ्राय खान्थिफोरा गोमालांबाय मानोना जोङो डेब्लाप जानाय लोगो लोगो माखासे बुस्थुफोरखौ ओ माने बुजिनो गोरों जाबाय। ओ हाग्राफ्राव थांलाबायनानै बिदि औ फलान खालामलाबायनाय मानाय बेफोरखौ गैया खालामनायखाय जोङो सोलोंबाय गोबां बाथ्रा बेफोरनिखायनो बेफोर खम जालांबाय आरो दा बेबायदिनो मैगुर खालामनायाबो एसे एसे खम जाबाय आरो नङा होमबा नोंथां? दा आङो मैहुर खालामनायनि सायावहाय मोनथिजोबा ब्लाबो बे फंनैसखौनो बुंनानै नोंथांनो ओ फोरमायना होबाय। दा नोंथांनिफ्रायबो आं एसे खोनासंनो थाखाय
औ‌ नोंगौ औ नोंथां औ। ओ नोंगौ नोंथां सैथोखौनो बुंदों नोंथाङा जोंहा बर' हारिया गोदो गोदोनिफ्रायनो माने मैहुर खालामनानै जाबोग्राखा नङा होमबा नोंथां। गोदोनि दिनिफ्रायनो जोंहा ओ जेबो बायनानै बा आबाद खालामनानै बेफोरबायदि जायामोन गोदोनि समफोराव जेरै बेदर ना जानो लुुबैयोबा जोंहा अबेबा हाग्रायाव थांना सिखार खालामहैनाय बा मैहुर खालामहैनानै लाना फैयोमोन बेदरफोरखौ जिब जुनार फोरनि जिब जुनारफोरखौ बुथारनानै नडा़ होनबा नोंथां थिग बिदिनो दैफोराव थांनानै ना हमना लायनाय मैगंफोरखौ हाग्रा बारिनिफ्राय खाना लायनाय बेफोरबायदिमोन गोदोनि समाव नाथाय आथिखालावथ' गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों
औ
जेराव जोङो बेफोरखौ माने नुनोनो मोननो नागिरला नङा होमबा नोंथां बहुत खम जालां
नंगौ नोंथां
दा जोंहा गोदो गोदाय माबायदि मैहुर खालामोमोन होनना बुङोब्लाथ' गोबां दङ बेफोर बेफोरखौ जों सावरायनो जेरै जों नोंथां होनलांनाय बायदि बिदिनो गोबां जं बोरला सिखा बेफोरबायदि लानानै जोङो थाङोमोन जोंनि बर' हारिया जोंथ' नुवाखिसै जाहैबाय जोंनि आबै आबौमोना खिन्थालांनाय बायदि नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ गोदोनि समफोराव जोङो गोबां माने गिदिर गिदिर जेनाखि मैदेर सरि मै
औ औ नोंथां
औ मैफोरखौ माने खालामना लाबायोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोंहा मैखौ मानि बे सरखारनि जेनाखि बिथोन बायदि माखासे माखासे गोरा नेमखान्थिफोर बा बिथोनफोर बेफोरखौ मानि मानिनानै सोलिनो सोलिनांबाय नङाबाथ' जों माने दासिमबो बेफोरबायदिखौ माने मैफोरखौ जोङो सिखार खालामना जानायखौ नुनो मोनोमोन नड़ा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
नाथाय जोंना सरखारा माने एसे गोरा बिथोन होबाय बेफोरखौ माने जिब जुनारफोरखौ जोबस्रांलांनायनि थाखायनो बेफोरखौ बुथारनो मोनला बा हमनो मोनला बेफोरबायदि होननानै माखासे गोरा बिथोन होनायलाय दा मानि जोंनि सुबुंफोराबो बेफोरखौ माने थांला आरो हाग्राफोराव बेफोरबायदि गिदिर गिदिर माबाफोरखौ जुनारफोरखौ माबा खालामनो मैहुर खालामनो
नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय बिदिनो गोदो गोदाय जोंहाथ' बेफोरबायदि जेनाखि माबामोन बेफोरबायदि मैफोर बा गिदिर गिदिर जिब जुनारफोर बेफोरखौ गोबां माने मैहुर खालामोमोन बै समफोराव आरो
नंगौ
जोङो जोंनि समावबो नुनो मोनबोदों उन्दै समाव जेरै फिसा फिसा माबाफोरखौहाय मैहुर खालामनाय जेरै एन्जर सेसा
औ
नेवलाय अन हाफा आरो दाउसिन दाउला गावनाय नङा होमबा नोंथां
औ दाउसिन दाउला
नोंथाङा बुंलांदों जोंहा एन्जर एन्जरखौ जोङो माबायदि माबायदि हमना जायो माबायदि आदब खायदाजों
औ
जेरै एन्जरखौबो जों माखासे जावनानैबो जायो होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ एन्जर जावनानै जायो जोङो माबानानैहाय ओ गुदुं खुरनाय थायो नालाय नङा होमबा नोंथां बेफोराव जोङो जावहैयो खदालजों
नोंगौ नोंथां
औ बेफोरखौ जावनानै जेलानाखि गुदुंआ जोबहैयो अब्ला मानि जों एन्जरखौ मोनैबाय आरोना नङा होमबा नोंथां गुदुंआ एरै जायगा गैला नालाय दा बिदिनो बे मोनसे जाहैबाय एन्जर हमनाया आरो मोनसेआ जायैबाय गावनाय नङा होमबा दा जोङो औ गावनानै ओ बेबायदिनो मानि गामिनिफ्रायनो जोङो बाथुल लाना थाङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बाथुल लाना थांनानै जोङो ओ बिदिनो लोगोसे माबा ओ फाथो सेरना बा माबा मोनसे फिसा गनफोर लांफायो माने एन्जर बासायाव थुनो बेखौथ' जों मानि खनसेनो खट गोसा थुनानै माने बारन होनो हायाना ओ डाइरेक्ट खारगोनसो नङाबा बेखायनो जोङो फिसा गनफोर लांनानै माने लासै लासै थुनानै लासै ओंखारहोगोन आरो बेखौ जेला ओ ओंखारो खर'फोर नुजायो होनब्ला सासेआ नोजोर होनानै नोजोर बोनानै गावसै आरो नङा होमबा
औ नोंगौ
बिदिनो हमो आरो मोनसेआ जाहैबाय होनाय नङा होमबा नोंथां एन्जरखौथ' जों होयोबो ना दा जोङो औ बिदिनो एन्जर होनायाथ'' सासे सानैजों जाया जाहैबाय एसे बुरजा मानसि नांगौ खमथारावनो जेनोबा सयजन साथजन
नोंगौ नोंगौ
बेफोरबादि जोङो ज' एरै होथुमबोनानै एन्जराथ' लामाजों खारो नालाय दा जोङो बै एन्जर खारग्रा लामायाव माने ज'मनानै थायो माबाफोर सानानै ओ रायदोंफोरनि बानायनायबो रायदोंजोंबो बानायो जोङो बेखौ एन्जर हमग्राखौ
औ खल
औ बेफोरजों औ आमफ्राय बिदिनो माबानानै ओरै जमनानैबो थायो सोरबा थुनानै जेला एन्जरा खारबोयो होमब्ला हयथ' बे ख'ख्लायाव नांबाय आरो नङाबा माबाबाय आरो मा होनो ओ गावबाय आरो दा बेफोरबादिनो मानि एन्जर हमना जानाय नेमखान्थिफोरा गोबां दं गोदो गोदाइनिफ्रायनो ओ माबा बानायो सुलिबोनाय बेफोरो
नोंगौ
औ दिनै दा बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समावबो जाबायानो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां औ
नोंथांजों बो सावरायनानै गोबां मिथि होनबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव हमनाय माखासे मैहुरखौ माबायदि खालामना जायो बेफोरखौ औ बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां
दोनथ'लायसै नोंथां औ गोजोनथोंसै औ औ दे बिदिब्ला नोंथां